औ औ खोनाबाय
औ बिब्दिब्ला जोङो दायो फरायनाय लिरनाय बेफोरबायदिनि सायाव बाथ्रा रायज्लायनि।
औ औ जायो जायो रायज्लाय जायो दे।
फरायनाय लिरनाय होननानै बुंबाथ' जेनेबा फरायनाय लिरनायखौ जोङो आथिखालाव ओ नांथारगौ होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया आरो। माने फरायनाय गैयाब्ला दाथ' जेबोआनो गैया होननानै बुंजायो। जेनेबा गोदोनि दिनाव फराय गोबां सुबुंफ्रानो बिदिनो न'नि खामानि मावहोनानै फरायसालियाव थांहोआ बेफोरबायदि गोबां दङमोन नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि एसे खम जालांबाय आरो हिनजावफोरखौ बा फरायसालियाव थांनो होआ ओ न'नि खामानिफ्राव मावहोनाय बा बबेबा रुवाथि थोन हरनाय बेफोरबायदिल' खालामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावबो माने आइजोफ्राबो माने हौवाफोरजों गोबां समान समानै आवगायफानाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। फरायनाय लिरनाय गैयाब्ला ब्लाथ' जेबोआनो गैया जेनेबा ओ आजि आजिखालि माने मबा नों फैसा बबेयावबा होनोबाबो माने नोङो मबाइल सलायनो रोंनाय जानांगोन बा नों लेखाखौनो रोङाब्ला मबाइलखौ माबोरैहाय सलायनो! बेफोरबायदि ओ अनलाइनफोरजों फैसा होनाय बेफोरबायदि जाबाय नालाय।
ओं दानि जुगाव माने फरायनायानो माने फरायनाय होन फरायनायानो बांसिनै देरसिन जायगा लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। फरायनाया माने साख्रि बाख्रि मावनो थाखायबो जोङो फरायनांगौ। गासैयावबो जोंनो एनट्रेन्स एगजाम होनो नांगौ गिबियाव एन्ट्रेन-एन्ट्रेन्स एगजाम होनोबासो जोङो माने सिटबो मोनो फरायनो थाखायबो आरो साख्रिनि थाखायबो जोङो बेफोर एगजामखौ पास जाबासो साख्रिखौ मावनो हायो। उम ओरैबायदि माने फरायनायखौ लानानैनो दानि मुगायाव माने माबा जागासिनो दं आरो कम्पिटिसन जाजोब्बाय आरो ओरैबायदि एदभान्स जाबाय माने फरायनायावबो आरो साख्रि बाख्रि खौबो जोङो फरायनाय नङा। बानो मोननो थांला जेरै जोङो सिभिल सारभिस मावनो थाखायबो एपि एस सि इउ पि एस सि फोरखौ जोङो मावनो थाखायबो जोङो फरायथारनांगोन बेखौथ' फरायाबानो माने जेबबो बो ओरैनो मोना बेखौ जोबोद बुरजा बुरजा फरायनो गोनां जायो आरो जेरै जोङो स गासैबो माने साबजेक्टफोरखौनो जोङो बे माबायाव ए पि एस सि इउ पि एस सि एक्जाम लिरोबा जोङो गासैबो साबजेक्टखौनो जोङो लिरनो गोनां जायो जोङो बेनिखायनो उन्दैनि बेफ्रायनो फरायलांखाबा जों इफोरखौ हाहैजोबो आरो जेनेबा जोङो लेखाखौनो फरायासै उनाव उनाव बैसो जानानैसो जोङो बेफोर एगजामखौ लिरनो होनबा जोङो हाखाया हाया माने मा आसामसिम फरायनाय होननानै जोंनि जोंनो बेयाव जोङो ए प्लाइ खालामबानो डकुमेन्टसखौ होग्रोजोबखानांगौ। फोरमान होग्रोजोबखानांगौ खि माने जोङो फरायथारनाय जोङो फरायथारदों रोंगौ होननानै जोङो बेखौ फोरमान खालामग्रोनो नांखागौ अब्लासो जोङो बेयाव एगजामखौबो जोङो लिरनो मोनगोन। माने फरायनाया ओरैबायदि गिदिर गुवार जाय गावग्रोनानै दं आरो दानि मुगायाव
नंगौ ओ। फरायनाय गैयाबाथ' आथिखालाव जेबोआनो गैया माने फरायनायखौ लानानैनो फरायनायनि आजिखालि माने गोबां बादायलायनाय जाबाय आरो फरायनायाव नों हायो ना आं हायो नों बांसिन हायोना आं बांसिन हायो बे बेफोरबायदि लाय नाय खुनुनो मोनो आरो।
औ फरायनायनि अनगाबोथ' आरो बांसिन माने जोङो जेबोखौनो बांसिनै खालामनो हाया फरायनाय गैयाबा जेरावबो जोङो बायदिसिना जायगा गिदिंनोबो जोङो नोङो बांद्राय फरायाबाबो जोङो गावनि नाम मान्थाखौ लिरनो रोंनाय फरायसो फरायथारनांगोन। माने जोङो थेनस म फरायथारनांगोन जों माबा मोनसे रोंनो गोनांबा गावनि नाम आन्थाफोरखौ लनो लिरनो गोनां बा बायदिसिना पस्टारफोरखौ फरायनो रोंनो गोनां जानाय बा बेफोरखौ जोङो सोलोंग्रोनांगोन आरो फरायग्रोनांगोन। होमबासो जोङो रोंगोन। आरो फरायबासो जोङो जोबोद माने बाहेरा नलेज माने बेखौ मोननो हायो। आवथ नलेजफोरखौ बाहेरा गियानफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो फरायनानैसो।
बे जेनेबा फरायनाया जे साख्रि मोनो थाखायल' फरायो बेफोरबायदिथ' नङा
साख्रिनि साख्रिनि थाखायल'थ' जों फरायाना दानो फरायनानै जोङो माने बांसिन मा आरजिनो हायो गियान।
औ
फैसा थाखा आरजि दा आरजि जोङो गियानखौ आरजिनो हायो फरायनायनिफ्राय।
औ नोंगौ थारैनो नोंगौ। मा होनो बादियावहाय जेनेबा ओम। बिदिनो आदा खावनिया फरायनाय सुबुंफोर दङ ना बिसोरो जेनेबा मोजाङै बुजिस्लाबा बा खायसे उन्दैयावनो हाबा जानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने आजि खालि माने सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा माबानाय बेफोरबादि खोनाब्ला माने बै ओ मोजाङै लेखा फरा फरायै बा गियान सुफुंजोबै सुबुंफोरखौसो माने बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो, जेनेबा सासे लेखा गोरों सुबुङा थारमाने बेफोरबायदिखौ खालामैखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो।
ओं माने बिसोरो बुजिजोबब्लाबो आरो माखासे माखासे गियानखौ जोङो ओरैनो मोननो थाङा। जोङो बेखौ फरायथारनांगोनखि फरायथारनांगोन होनबासो जोङो माखासे गियानखौ जोङो आरजिनो हायो। गाव गाव फरायनानै माबाबासो आरो गाव गाव फरायनानै जि गियान आरजिनो हायो बेखौ रावबो सेनानै लानो हाखाया। जोङो जोंनि जिउआव मोनसे बाथ्रा दङ जोंनि जिउआव गासैखौबो सोनानै लानो हायो गुबुना नाथाय जोंनि फरायनानै फरायनानै मोननाय गियान सोलोंथाइ बे खौ थैब्लाबो रावबो सेनानै लाखिनो हाया जोंनिफ्राय। थाखा फैसा जि आरजियो जों बे बेखौ गासिबो गुबुनााव सेनानै लानो हाजोबगोन नोंनिफ्राय नाथाय जोङो जि फरायनानै जि मोनदों सोलोंदों रोंगौथि मोनदों बेखौ रावबो माने मा माबानो हाया आरो सेेनानै लानो हाया।
औ नोंगौ थारैनो माने फरायनाया थ' माने बयबो फरायनांगौ होननानैनो बुंनांगोन। फरायाब्ला आथिखालाव माने सोर जोंबा थगायजानाय बा सोरबा सुबुंजों माने थगाय जानाय मानाय बेफोरबायदि गोबां जायो आरो। सासे फरायनाय माने फरायनाय सुबुंखौथ माने थगायनोबो हाया जाहैबाय। बिनिखायनो आजिखालि मुगाया माने गोबां मा होनगोन बिदिखौ माने थगायलायनाय मानाय ओं फार्स्ट माने नोंखौ माबोरै हाय थगायनानै गाख्लायनानै दोननो हागोन बेखौसो माने सुबुंफोरा नागिरबाय थायो नागिरबाय थायो आरो बेनिखायनो माने रावनि बो सोरजोंबा थगाय जाया जेन मोजां खामानि मावलांनो हायो बेफोरनि थाखाय माने नोङो फरायो फरायनायखौ माने नोंनो नांथारगोन आरो
ओं ओं फरा नोंहा फरायनाय थाबा सो माखासे बाहेरा गियानफोरखौबो नों मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गियानखौबो जोङो गुबुन गुबुन बिजाबफोर फरायबा जोबोद मोजाङै मोननो हायो। बायदिसिना बा थ्राफोरखौ जोङो गि बिजाबनिफ्रायनो मोननो हाखायो।मानो बांसिनानो जोङो बिजाबनिफ्राय गियान आरजिनो हायो। बे जेनेबा फरायनानै जोङो गियान आरजिखांनानै जोङो फरायनानै मिथिखांनानै जोङो बेखौ एक्सप्लर खालामहैनोबो हायो। थां फरायखांनानै औ
ओं बेफोरबायदिनो जेनेबा फरायबाय खायसे सुबुंफोर दङ' जेन फरायनांगौ समाव फरायबाय। नाथाय गावनि गियानखौ जेनेबा सोरनोबा ओ फोरमाया गाव मा रोंदों मा रोङाखै बेखौ सोरनोबा नलेज सेयार खालामा बेफोरबायदिबो गोबां सुबुंफोर दङ' आरो
आंनिबाथ' माने उम। जाखिनि रोंदों बेखौ बै गुबुन सासेनोबो फोरोङोब्ला मोजां। ओ गावहाबो जेनेबा एक्सपिरियेन्स जाबाय ओमफ्राय बै सासे सुबुङाबो नोंनिफ्राय रोङैखौ सोलोंनानै लानो हाबाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिबो जायो
ओं ओं ओं जोङो माने जोङो जि खिनि सोलोंना मोनदों बेफोरखौ जोङो रायलायनाबो लानो हायो जेनेबा आं आं रोंबाय नालाय गुबुन सासेनोबो जोङो फोरोंनानै इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो बिसोरखौ जे नोंसोरबो फराय बेफोरबायदि होननानै जोङो फोरोंलायनो हायो आरो जोङो आरजिना मोन बाय नालाय बे गियानखौ।बे गियाना जोंनाव थानांगौ आरो फरायखांनानै।
माने खायसे सुबुंफोर दङदि जेनेबा अ बियो आंनिफ्राय बां सिन रोंगोन आंखौ बारलांगोन बेफोरबायदि साननानै माने गावनि बा नलेज बा रोंनायफोरखौ रोंगौथिफोरखौ खोन्थानो लुबैया बा सेयार खालामनो नागिरा। बेफोरबायदिबो गोबां नुनो मोननाय जायो आरो।
बेफोरबायदि खालामनाङा आरो जोङो जेनेबा रोङोबा सेयार खालामलायनांगौ आरो। अब्लासो माने जोंनि हारिफ्राबो हारिनि सुबुंफ्राबो रोंनाया बांलांगोन गासैबो फरायनो गोसो जागोन। थानो हानांगोन अब्ला बैसोरबो जोंनिफ्राय इनफ्लुयेन्स जानानै बिसोरबो फरायनो गोसो जागोन आरो। बेफोरबायदि थानांगौ आरो जोंनि गेजेराव गावजों गाव।
औ माने जोंनिया बर' हारिनि सुबुंफोराथ'। दासिमबो माने बि-बिदिनो माने साननायफ्रा माने बांद्राय जौगानाय न ङा ओ जाबाय सासे सानैया नाथाय माने गोबाङानो दा बो गामि गफायाव थानाय सु ओ गावनि। फ्राय गोरोंसिन जाजानो गिनाय बा गावनिफ्राय माहाजोनसिन जाजानो गिनाय बेफोरबायदि। दि गोबां नुनो मोनो औ बेफोरनि थाखायनो माने बांद्राय गुबुन हारिजों समानै जौ बानो हायाखै होननानै बुंब्लाबो गोरों
जाया औ उम आरो जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि गोरों माने जेनेबा गोरों दङ थेवबो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दाबो ए-पि-एस-सि उ-पि-एस-सि फरायनानै जेन एगजाम होनानै पास जानायफ्रा जोबोद खमै जोङो दासिमबो नुनो मोनो। थ बिसोरबायदि जोबोद नाजानो गोनां जोंनि गेजेराव दाबो दङ। बिसोरबायदि सोलोंनो गोनां। बिसोरनाव दा बेसे गियान दङ जानांगौ। गिदिर गिदिर थाखोनि। गियान दङ जानांगौ। बिसोरनियाव दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि जों जोंनि उन जोलैफ्रा सोलोंनो गोनां जोबोद दङ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ जोंनि स बर समाजाव माने बिदि ए पि एस सि इउ पि एस सि बस खालामनाय सुबुंफोरखौ आसि बिजौआवनो साननानै सानजोबनो हायो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया औ बिदिनो आरो बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय गोबां सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो समाबो जाबाय बिब्दिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबथनोसै नामा?
औ दे ओम दे